औ
औ हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा दायो मा खालामनानै दङ
आङोथ' दा नै जेनेबा जोङोहाय टपिक मोनसे लानानैहाय बेखौ सावरायनो थाखाय नोंथांजों नेनानै दं आरो
औ बिदिब्ला आङो नोंथांनियाव ओ मोनसे जानाय लोंनाय आयदानि सायाव ओ मोनसे सोंथि सोंनो होननानै सानदों। सोंनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां
बिदिब्ला आं नोंथांनियाव ओ सोंथिखौ सोंनाय जानोसै सोंथिया जाहैबाय नोङो बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायावनो जागोन बिदिब्ला बर'फोरा बर'फोरनि दोरोङारि ओ जाग्रा ओंख्रि फोरनि मादाव ओ ओम बर'फोरनि ओंख्रि ओम ओ ओंख्रि ओम ओ माबाजों ओ मा होनो अनला ओंख्रिखौ अनलाजों दाउजों ओंख्रिखौ बर'फोरा माबायदि संनानै जायो नोंथाङा आंनो एसे खोन्थाहरनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां। नोंथांनि सोंथि बायदियै आङो बर'फोरनि अनलाजों दाउजों ओंख्रि संनायखौ आङो फोरमायलांनो आखाइयाव लाबाय। अनलाजों दाउजों ओंख्रि संनोब्ला जों गिबियावनो जोंहा माइरंखौ मा सोमनानै दोनग्रोनांगौ जायो। आरो बेनि उनावहाय जोङोहाय
जेनेबा जों बेदर होफागोन नालाय बेवहाय दाउ, दाउफोरखौ जोङो सिथारनानै जोङो लाग्रोनांगौ जायो। दाउखौ सिथारखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय मोजाङै एवफ्रामनानैहाय दै होनानै दोननाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो नांगौखिबां जेनेबा जोंनियाहाय सामब्राम फुल जेनेबा जिरा मस्ला बेफोर मा बेफोरखौ जोङो दाउ एवनायावनो जोङो होफानांगौ जायो आरो बेनि उनावहाय बेखौ जेनेबा दाउ एवनाया मोजाङै जायोबा जोङो बेखौहाय दै एसे होनानै बेदरखौ मोननायसेबां एसे दै सारस्रिनानै बेदरखौ फोररान मोनहोग्रोनाय जायो एसे आरो बेनि उनावहाय जोङोहाय एसे बिबांनि दै होनानैहाय बेखौहाय बे दैखौ मोजाङै गोदौ होनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो बे दैया गोदौगौमानि बेदराव होनाय जिखिनि दै बे गोदौमानि जोंनाहाय माने अन गुन्दै जायखौ होनो, बेखौहाय जोङो उवालाव होनानै गायहेनजों देग्लिनानै माइरंखौहाय गुन्दै खालामनानै लानाय जायो आरो बे खौहाय जोङो बर'आव अन गुन्दै होननानै बुङो। जेब्ला बेदर संनो लानाय बे दैयाहाय जेनेबा मोजाङै गोदौवो अब्लाहाय मा जोङो अन गुन्दैखौहाय फ्रि फ्रि होनाय जायो। हेल'?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा मोजाङैनो खोनादों ना?
औ आं मोजांङैनो खोनागासिनो दंङ नोंथां
औ फ्रि फ्रि सारनानै हो होनाय जागोन आरो मानि अनलाया जाहाथे फिथर जाया।
बिदिजोंनो एसे एसे जोंङो खोस्लिजोंबो एरबाय थानांगौ जायो फिथर जायैनि थाखाय। बिद-बिदिनो जोंङो सं बेनि उनावहाय जोङोहाय दसे सम बेखौहाय दोननानै जोङो खारै दङना जोंनाहाय अनला ओंख्रि संनोबा जोंनि थाखाय खारैया मोनसे गोनांथार, जोङो खारैखौ होनाय जायो। खारै होखांनानै दसे सम जोङो ओंख्रिखौ फाख खालामनाय जायो आरो।
औ।
फाख खालामनायनि उनावहाय जोंङो साखिसै संख्रि नांगोनना नांङाखै आरो जेनेबा जोंङाहाय दुन्दियाफोर दंबा गंगार दुन्दिया फोर दंबा सामब्राम गोजानि बिलाइफोर दंबा बेफोरखौ जोंङो होसिगोन आरो मोननोसै समावहाय जोंङो बेफोरखौ ओंख्रि संनाय समाव होनाय जाया जेब्ला जोंङो मोनहां जायो अब्ला बेफोरो मस्लाफोरखौ जोंङो होनाय जायो आरो।
औ।
जेनेबा बेफोर दुन्दियाफोराबो मोनसे मस्ला हारियावनो जोंङो लाफानाय जायो नालाय बेखौबो मोदोमग्रा जायखौ होनो जोंङो
बिदिनो जोंङो जेनेबा गासिबो थाग थिग जाजोबबा जोंङो बे अनला ओंख्रिखौ खांनाय जा सिगोन आरो।
औ।
औ बिदिब्ला आंङो नोंथांनियावबो मोनसे कुइसन खालामनो लुुबैबाय
औ।
नोंथांङा नारजि अमा ओंख्रिखौ मालाबा संफेरबाय ना?
औ आं संफेरनो मोनबाय खननैसो।
अ बिदिब्ला नोंथांङाबो नारजिजों अमाजों जा संनाय बेखौ मारै संङो बेखौ नोंथांङा एसे फोरमायनानै होलांदो नामा
औ हागोन नोंथां आंङो आंनि संनायनि गियानजों आं माबायदि संबोदों बेखौ आंङो जा हायो एबा जा गोसोआव दं बेखौ आंङो नोंथांनो एसे फोरमायलांनो सानबाय। ओ नारजिजों अमा बेदर ओंख्रि संनाय होनोब्लाथ' जोंहा बे मोनसे बर'नि दोरोंङारि जाग्रा ओंख्रियानो जायो। ओ नारजिजों अमा बेदर ओंख्रिखौ संनो थाखाय गिबियाव संनो नारजि नारजिखौ नांगौ जायो। नारजि होननानै बुंङोब्ला जोंहा गिबियावनो नारजिखौ बर'फोरा फाथोनिफ्राय बानायो। ओ फाथो बिलाइखौ फोरानना नै बेयो रानोब्ला उनावहा बेखौनो नार्जि होननानै बुंङो। बे नारजिखौ नार्जि दोलो ओंख्रि संनो थाखाय बा नारजिजों अमा बेदर ओं ख्रि संनो थाखाय ओ नारजिखौ गिबियावनो सोमग्रोना लानाय जायो ओ बे खौ बबेथिंबा बबेथिंबा एबा जोंनिथिंजायैनो नारजिखौ हरसे सोमना दोननाय जायो। मानोब्ला बे हरसे सोमनायनि ओंथियानो जाहैबाय ओ नारजिनि गोखाया ओ एसे खारनायनि थाखाय नंङाब्ला नारजिया एसे रुइनायनि थाखाय। आरो बेखौ सोमना दोननायखौहाय ओ सुखांना लानानै बेनि उनाव ओ अमा बेदरखौहाय ओ सुना लानाय जायो सुग्रोना लानानै बेखौहाय बिदिनो मस मस्ला मस्लि जिबायदि नांगौ हाइजें सामब्राम गुफुर ओ बेबायदिनो देना लानाय जायो मस्ला मस्लि होनानै बे देना लानानै आरो ओ पियास बायदिसिना बानलु बेफोरखौबो ओ जगार खालामना लानाय जायो अमा बेदर एवनायाव होनो थाखाय ओ अमा बेदरखौहाय एवना लाग्रोनानै बेनि उनाव अमा बेदर ओंख्रियाव ओ मा दैखौ होनाय होनाय जायो लुनानै आरो बे दैखौ लुना होनायनि उनाव दसे उनाव दैया गोदौवो आरो गोदौनायनि उनावहाय ओ नार्जिखौ ओ बे ओ गोदौनायावहाय गारसननानै होनाय जायो आरो बे गारसननानै होयोब्ला जोंहा खारैखौ नांगौ जायो। ओ गोबां बिबांनि खारै बेयाव नार्जिजों अमा बेदर ओंख्रि सङोब्ला बाहायनाय जायो मानो होनबा नारज जैया रुइनो थाखाय जोंहा ओ खारैखौ गोबां नांगौ जायो बेनिखायनो बे नार्जिजों अमा सङोब्ला बे नार्जिया मोजाङै मोननो थाखाय खारैखौहाय गोबाङै होनाय जायो आरो खारै होखांनायनि उनाव दसे सम गोदौ गोदौवोब्ला ओ नार्जिखौहाय ओ साना लानाय जायो ओ बे साननानै बेयो बेखौ फाय मोननो थाखाय दसे सम खोबना दोननाय जायो आरो खोबना दोननायनि उ उनावहाय बेखौ ओ फाग जानो होनाय जायो आरो संख्रिफोरखौहाय नांगौबायदि साखिनानै होनाय जायो आरो खारैखौबो आरो नांगौ नांगौ बिबांनि जाबावोब्ला आरो होदेरनाय जायो। ओ बेबायदिनो संनाय जायो आथिखालाव ओ नारिजिजों अमा बेदर संनाय ओंख्रिखौहाय एसे आलादा रोखोमैबो नुनो मोननाय जायो। मानो होनब्ला गोदोनि दिनावहाय बेफोरबायदि सङोब्लाबो एबा गुबुन गुबुन जायगाथिं बेफोरबायदि नार्जि ओंख्रिखौ सङोब्लाबो ओ आथिखालाव एसे आलादा रोखोमै संनो नुनाय मोननाय जायो। ओ बेनो जाहैबाय ओ नार्जिखौ सिगाङावहाय ओ कुकारफोरावहाय ओ दै एसे होनानै ओ रु-रु-रुग्रोनानै लानाय जायो। मानो होनोब्ला कुकारफोरावहाय नार्जि फोरखौ रुनानै लायोब्ला दसेनो मोनो बेखौ आथिखालाव बर'फोराहाय ओ समजों खाबजानो एबा स'आ समनि ओ थाब मोननायनि थाखाय समा खम समनि गेजेरावनो ओ ओंख्रिया जानायनि थाखाय बेखौ बेफोरबायदि आदबै संनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि उनावसो खारै बायदिसिना होनानै ओ नार्जिखौ साना लानाय जायो सागंजों सागंजों साना लानानै बेनि उनाव बेदरखौ दहायनि बायदिनो एवना लानानै मस्ला मस्लि नांगौफोरखौ एवना लानानै बेखौ बे नारजियाव होनानै संनायखौबो नुनो मोन्नाय जायो नोंथांनि बायदिब्ला बर'नि बे अनलाजों दाउ ओंख्रिखौ ओ दोरोङारि महरै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बांसिनानो बबेबा बबेबा ओ म हाबा हुखाफोराव ओ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो बे ओ दोरोङारि महरै बे ओंख्रिखौ माब बे खामानियाव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथांनि बायदिब्ला
आंनि बायदिब्ला आथिखालावहाय जोङोहाय बर'नि अनला ओंख्रिखौहाय जोङोहाय हाबा हाबाफ्रावबो बाहायनाय जोङो नुनो मोनो आरो मां जेनेबा माबाफोर न'खरफोराव फोरबोफोर जायोब्ला जोङो अनला ओंख्रिखौ संनाय नुनो मो जोंनि बर'हाय मानि अनला ओंख्रिजोंबो जोङो हा खुंनायखौ जोङो नुयो जाय जाय हाबाखौ होनो जोङो हाथासुनि हाबा हाथासुनि हाबानि ग जिजे हाबा लानो थाखाय मानि जोङो अनला ओंख्रिनि थाखाय अनला ओंख्रिखौ मानि गोनांथार आरो
औ
आरो बेबायदिनो दङ जोंहा दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला गोबाङैनो दङ जेनेबा जोङो मै फथाना आरो सबायाइ दाउ नाफाम थाङथ' नार
दे होब्लाम बिदिब्ला जोंना रायज्लायनायनि समा गोबां जाबाय खोमा नोंथां बिदिब्ला जोङो दोनथ'लायनोसै नामा?
अ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम